औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङाथ' सासे फोरोंगिरिमोन ना
औ नोंथां
औ औ दा गरम बन्द'बो ओमफ्राय मा मा हाबा सोलिगासिनो नोंथां फरायसालियाव एबा ओरैनो नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लादों
गरम बन्द' माने गरम बन्द'बाबो आंहा क्लास गिदिरफोरनि जाहैबाय नालाय क्लास नाइन टेननियावसो लायो नालाय आं क्लासखौ
औ
माने आं क्लास नाइन, टेनावहाय आ सानखान्थि फोरोङो आरो सानखान्थि आयदायावहाय
दा गरम बन्दबाबो जोंहा गरम बन्द' मोना आरो दा नै गरम बन्दोनि फोरोंथाइ होगासिनो बेखौहाय थांनानै फोरोंहैनांगौ जायो स्कुलावनो
औ नंगौ साबेसे फरायसाफोर दङ नोंथां थाखो जियाव
बिदिनो सेक्सना गासैहाय मोनसे क्लासावहाय मोनथाम मोनथाम जायो नालाय मोनथामबाबो आङो मा खालामो सेक्सन अवान औ सेक्सन ए सेक्सन बि खौ लायो आरो सेक्सन सि खौहाय गुबुन फोरोंगिरिया लायो ओमफाय क्लास नाइनावबो बिदिनो सेक्सन ए सेक्सन बि खौ फोरोङो आरो बिदिनो गासै से सनिवहाय बाजिद' जन दं आरो सेक्सन बियावहाय ब्रैजि दं आरो क्लास टेननियावहाय ओमफाय क्लास नाइनाव बिदिनो सा थामजिगु जन सेक्सनयाव ओमफाय सेक्सन बियाव दङ थामजिदाइन जन दं आरो सेक्सन बियावहाय बेवहाय औ
गोबां फरायसायानो दङ दासिमबो सरखारि फरायसालिबाबो बेखौ खोनानानै औ गोबां ओ गोजोननाय मोनदों दास दाथ' आथिखालावहाय सरकारि फरायसालि नि थासारिखौ जों बयबो मिथिखायो फोरोंगिरि गैयिनि जाहोनावबो फरायसाफोर आ फैलिया आरो बेराफारसे फरायसाफोर गैयैनि थाखायबो मानि फोरोंगिरिफोरखौबो थिसनथाइ होला बेफोरबायदि मोननैबो ओ मोननैबो पारुमनि फ्रायबो मोननैबो दिगनिफ्रायबो जोङो जेंनाफोर नुजानायखौ खोनागासिनोमोन दा बेबायदि समावहाय नोंथांमोननि फरायसालियाव सरकारि फरायसालिबाबो बेफोरबायदि गोबां बिबांनि गोबां अनजिमानि फरायसाफोरा जे दासिमबो सोलोंथाइ लागासिनो दङ बेखौ खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथां बे बोसोराव माबा जि थाखोनि आनजादनि फि फिथाइलाय माबायदि जाखो
औ नोंथां आ आ आनजाद फिथाइयाथ' जोबोद मोजाङानो जादों होनजायो माने आंनि साबजेक्ट लायावथ' स्टुदेन्टफ्रा मानि खुब मोजां नम्बरखौनो मोननानै उथ्रिसारदों आरो सानखान थियाव माने मिट्रिक होनायावहाय बांसिनानो दाइनजिनि गोजौआव मोनदों आरो
औ
स्निजिनि गोजौ दाइनजिनि गोजौ मोनदों आरो गोबां मानि आंनियाव मानि फेल होननायानो गैया आरो मानि थालांनाय गैया जा दङ मानि मोजां मोजां नम्बर मोननानै सानखान्थियाव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसारदों आरो मिट्रिक फरिखायाव
औ खोब मोजां बेवहाय नोंथांनि नाजानाय नोंथांनि फोरोंनाय नि ओ फोरोंनायनिबो माखासे
औ
मा होननांगौ बे फोरोंनायखौबो बाख्नायनांगोन नोंथांनि फोरोंनायनि आदबा जानो हागौ जोबोरैनो मानि गोसो बोनो हाथाव गोसोआव थाहोनो हाथाव जायनि थाखाय फरायसाफोराबो नोंथांनिफ्राय सोलोंनानै बेखौ गोसोआव लाखिनो हादों गोसोआव लाखिनानै दा आनजादाव मोजाङै मोजां लिरनो हादों आरो लिरनायनि गेजे रजोंनो मोजां फिथाइबो मोननो हादों बियो गावसोरनि गावबा गावनि इयुननि थाखायबो मोजां आरो फरायसालिनि मोनसे फरायसा फरायसालिनि थाखायबो मोनसे मोजां ओ
औ नोंथां ओम माने बेफोर माने
सासे फोरोंगिरि जानोब्ला मानि आखा फाखा जानांगोन आरो जेरै थि फारफ्रोमबो बिथिङावनो जेरै नोङो फोरोंगिरि जानानै जेबो मिनथियाबा मा जायो बै फरायसाया मा फोरोंदों मा फोरोङाखै बेखौ जेबो मिनथिया आरो जेरै फोरोंगिरियासो बै स्टुडेनआ फरायसाया बैखौ रोंगोना रोङाखै बेखौ बै फोरोंगिरिया मा हमनो हानाय जानांगौ आरो अब्लासो माने बै बुजिलायनाय एबा एन्सारखौ लिरनो हानाया गोहोआ बांसिन जायो फरायसाफोरनिया जुदि फोरोंगिरियानो जुदि गाव मा बुंदों बुजिलाङाखैबा जेनावबा जेरावबा हमनो हायाखैबा बियो सल सल फोराव फोरोंलांबाय थाबाय दाना फरायसाफोरा हनै रोङासै दाना मा जायोमोन बेखौबो खिथालाङासै दाना गावहाल' ब्लेकबर्डआवहाय गावनि एन्सारखौ फोजोबनानै थांबाय आरो जाबाय होननानै थांबाय बिदिब्लाथ' फरायसाफोरा रोंखायानो मा रोंदों मा रोङाखै सोंफिननाय थानांगौ आरो नैबेखौ रोंगोनना रोङाखै नैबे स्टेपखौ रोंङोना रोङाखै बेखौबो सोंफिनांगौ जायो फो फोरोंगिरिफोरा नङाब्ला माने फोरोंनायनि मिनिङानो थाया माने आरो
औ नोंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों औ सैथौखौनो बुंदों जायखिया आयदानि फोरोंगिरियानो जाया मानो फोरोंनायनि उनावहाय बेखौ गथ'फ्रा माबायदि बुजिखो बुजियाखै बेफोरखौहाय आरो सोंफांफिननानै जुदि बुजियाखैबा गले गले फोरोंनाय आरो बेबायदिबो नङा खि साफा जानाय फरायसाफोरा बयनिबो मानि बे मा होननांगौ सोलोंनो हानाय मोनसे केपासिटि गोहोआ समान जायाथ' सोरहाबा थाबैनो बुजिनो हानाय थायो गोहो आरो खायफा फरायसाफोरा थाब ओ बुजिनो हाया थ' बेफोरबायदिखौबो जोङो एसे थाल लानानै फोरोंगिरि महर हिसाबै महरै एसे बयखौबो समानैनो सोलोंनो नो ओ फो मा होनो गोसोआव थाहोनो हानाय बायदि सोलोंहोनो रोंनाय बुजिहोनो हानाय बायदि जोंबो एसे फोरोंनांगौ आरो
उम उम नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो मानो होमब्ला नों बुजिहोआबालाय फोरोंगिरिनि माथो खामानि जाखो फोरोंगिरि जानानै नोङो बैखौ बुजिहोनो हानायानो फोरोंगिरि खामानि फोरोंनायाथ' बयबो रोङो नाथाय जुदि नोंनि फोरोंनायनि मेथडानो मोजां नङाबा फरायसाफोरा बोरै बुजिगोन आरो बेवहाय जेबो फोरोंनायनि मिनिं थानाय नङा आरो फोरोंगिरि जानायनि मोनसे गुन गेबा बियो माने माब्लाबाबो गावनि थाखोनि फरायसाफोरखौहाय मोजां नम्बर लानानै माने उथ्रिसार होनो माब्लाबाबो हानाय नङा आरो बियो
औ नोंगौ थारखौनो बुंदों नोंथाङा दा फो फोरोंथाइ मावबादायाथ' सोलिगासिनो ना नोंथां
औ नोंथां सोलिगासिनो दा नैबे दा खावसे दिन थांबाय नालाय फन्द्र दिन थांबाय दा मास जानाया मानि नैबे जुलाइनि सप्तासेखौ बन्द' होगोरबावदोंमोन आरो ओरैनो गरम बन्द' गैया हिसाबै सफ्टासेखौ बन्द' होनानै नैबे आट थारिखनिफाय समबारनिफ्राय क्लासखौहाय बै सामार भेकेसनखौ जागायजेनदों आरो बेनि उनाव दा सोलिगासिनो नै नैबे जुलाइनि थारथिवानावहाय जोबहैगोन नालाय बे गरम बन्द'आ दा बेनि सानब्रैसो सिगांखौ फो सानब्रैसो सिगां फोजोबगोरो आरो बे गरम बन्दनि फोरोंथाइ बादाखौ बेनि उनावहाय जोंहा आगोष्टनि दुइ थारिकनिफ्राय क्लासआ जागाय
जागायफिनसिगोन औ दा नोंथांमोनहा फरायसाफोरखौ बबावबा दावबायनो लांदों नामा
दावबायनो लांनायाथ' दा क्लास नाइन टिननि जाहैबाय नालाय बिसोरखौ माने नैबे गरम बन्दनि सानब्रैनि गेजेरावनो लांनो नागेरदोंमोन आरो बिदिनो फोरोंगिरि गोजा स्थाब्बा रायलायलायदोंमोन जे फिसोरखौ गथ'फोरखौ बहाबा बेरायनो लांसै नामा माने जुदि फिसोरखौ लाङोब्ला फिसिनि साननाय हनाय गोहो बायरायाव थाङोब्ला फ्सिनि नलेजफ्राबो बाङो आरो बोरै थायो बोरै जा माबायो बेरायो बेफोरनि फारसे फरायसाफोरनावहाय मानि नलेजफ्रा बाङो बिनि थाखायनो जोङो फिसोरखौहाय नेबे गरम मन्दप खुलिनायनि सिगां
माने स्कुल खुलिनायनि सिगां फिसोरखौ जोङो गुवाहाटियाव बेरायनो लांनो नागिरदों आरो सानसेनि थाखायल' लांगोन आरो बिदिनो फुङाव थांबाय फासथासोआव थांबाय बिदिनो बेलासियावहाय सातथा सयथासोआव सौफैफिननाय आरो औ बिदि
औ जोबोद मोजां बेफोरखौबो आरो बेयो नोगोरमायावहाय दिन्थिनांगौ गोबां ओ मोजां मोजां जायगाफोरबो दङ जेरै साइन्स मिउजियाम प्लेनेट'रियाम बेफोरबायदिखौ
औ
औ दिनथिहैनो हायोब्ला मोजाङानो औ दसे बिसो-बिसोरनि माइन्दआबो एसे फ्रेस जाफिनगोन फरायबाय थानाय गथ'साफोर आरो फरायबाय थानायाव एसे रेसबो होनांगौ जायो नालाय
औ औ नोंगौ
दा होमब्लालाय ओ नोंथाङाथ' फरायसालियावनो दासिमबो गरम बन्द'बाबो थांलाय फैलाया सोलिगासिनो नङासै
औ नोंथां माथो खालामनो फोरोंनांगौ हिसाबै फोरोंनांगौ जायो गरम बन्द'ब्लाबो
औ
गुबुनफोरा मानि क्लास फिसा फिसाफोरनिया बन्द' मोनो नाथाय जोंनि क्लास नाइन टेननिया मानि कचिं नैबे होथारनांगौ जायो आरो मानो होनबा मानि बे बार' मासावहाय जों बार' मासबो फोरोंनो टाइम मोनजोबा नालाय माने जुदि नोङो नैबे ओ आयदाफोरखौ फोरों फोजोबनांगौ जायोब्ला जोङो माने गरम बन्द'जोंसो माने बै गासिबो
फोजोबनो हायो औ कभार खालामनो हायो औ औ थारखौनो बुंदों खस्थ'नि फिथाइखौबो मोना नङा मोनगासिनो दङ फरायसाफोरा जे मोजां मोजां फिथाइ लानानै ओ मोजां मा होनो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों मोजां फिथाइखौनो मोनदों नोंथाङाबो फोरोंगिरि महरै आरो फरायसालियाबो एबा फरायसाफोराबो गावसिनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हादों दा नोंथांजों रायज्लायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय गुबुन सानफोराव आरोबाव नोंथांजों फिन रायज्लायफिनगोन अब्ला दिनैनि थाखाय ओ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों